हेलौ नोंथां अ नोंथाङा औ खोनादों नोंथां ओ मो ओ मोनाबिलिनि थाखाय गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ औ नोंथां नोंथांनिसिमबो हाम गोजोन हामलाय नायखौ जासिहरनाय थाबाय
अ नोंथां आं मोनसे से आय आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथां जों आखायाव लादोंमोन नोंथाङा एसे फ्रिमोन ना
औ नो नोंथां ओ सावरायजागोन नोंथां
अ बदिब्ला नों थाङा आंजों सम दिहुननानै एसे दन दान्दिसे समनि थाखाय ओ सावरायदो बिदिब्ला आं जागायग्रोन सै नोंथां जिहेतु जोंनि ओनसोलाव बो बर हारि रिफ्रा बैसागु मोनसे फोरबो खुंङा होमबा बे बैसागु फोरबो खुंनायनि बागै नोंथांजों दान्दिसे सम रायज्लायनोसै बैसागु फोरबो होनोब्ला जोंनि बर नि बर हारिया मोनसे एंगार हायि फोरबो जायखौ जों बोसोरफ्रोमबो फालिनाय जायो बैसागुआ जाबाय बाय जोंनि मोनसे जिउनि बाहागोन बाबो अर जाया बेखौ जों बोसोरफ्रोमबो गो गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोबाय थानो मोनदों बे बैसागुआव जोङो गोबां बे बैसागुआव जोङो बोराय बुरै गथ गथाइ बायदिसि ना सेंग्रा सिख्ला लाइमोन बैसो जोंनि बेफोरबो गासैबो बाहागो लानाय खौ नुनो मोनबोदों नङा होमबा नों
औ औ औ नंगौ नोंथां
जानानै‌ मोसाहैयो गामि गामि रंजा बाजा खालामो गोदान बोसोर खौ बरायो आरो ओरैनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बैसागुआव मोनसे ट्रेडिसनेल ड्रेस दङ नङा होम
औ औ औ नंगौ नोंथां औ
बो हिन्जाव आइजो जेनेबा लाइ माहारिफ्रा हिन्जाव माहारिफ्रा दखना आरनाय बायदिसिना रेगे रैगां समाय फ्लायनाय गाब गोनां दखना बायदिसिना बेफोरखौ गाननानै मोसानो ओंखारो होमबा न आरो होवासा साफोराबो गामसा बायदिसिना गस्ला गिन्दि गुफुर ओ खाफालाव फावरि आरनाइजों फालि लानाय जान्जि खानाय बायदिसिना लाना गा नाय जोमनायख ओइ लाइमोन सिख्लाफोरजों मोसानो ओंखारनाय खौ जों नुनो मोनो जोंनि गामि ग फा फ्राव
औ
रैनो नोंथाङाबो आहा बेबाय बेबायदि थौ लुब ओ लुबोदों नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां नोंगौ। जोङो
बेनिफ्राय नों जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो बै सागु मोसानो ओंखारनायाव बायदिसिना दामग्रा देगजा दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौ लांफा नाय नुनो मोनो आरो आंबो लोगोसे बे बैसागुआव बाहागो लानो मोनदों नङा होमबा नों
औ औ। थारैनो नंगौ नोंथां।
लाइमोन सिख्ला बोराइ बुरैफोरजों बाहागो लानो थाङो, बेयावनो आंबो मोनथिबाय दि बैसागु मोसानो थांनायाव मोनसे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय खुगा मेथाइ आरिफोखौ खननानै रोजाबनानै बायदिसिना गारां बोनानै जोङो मोनसे मेथाइ खालामनानै मोसायो बयबो रंजायो। हायला हुयलानो आरो ओ दाम्रा देग्रा आगजुनि खेथ्रआव बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारिफ्रा बैस सागु मोसानो थांनायाव ओ सेरजा, गंगोना, सिफुं, खाम ओ हारमुनियाम बायदिसिना सथ था जाबस्रिं खरखा बायदिसिना लानानै मोसाहैयो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां औ।
गुखौ गाजा गोजा गोमजा ओ स्नि दिनसो मास सानानै दानि जुगाव स्नि दिनसो मोसानानै जों बारग' हरनाय जायो आरो बो नखर नखर बयनिबो नखर नख खराव हाबनाय जायो बबेबा ओनसोलनिआ आरो ओ गामियाव दाबसे गामियाव खेबसेलसो मोसानाय जायो। नाथाय जों मोसाहैयो नखरफ्रोमबो नेयाव मोसाहायो जों जों गाम मियाव बेबायदिनो नोंथांमोन आरो बेबायदि नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागुखौ माबादि फोरबोखौ माबायदि फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय
औ औ नोंथाङा दा जेरैबायदि ओ बुंलांबाय नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो बैसागोखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो आरो जों बैसागोआव जोङो बैसागोखौ मोननै बाहागोआव राननाय जायो जेरै मानसिनि आरो मोसौनि। जोङो मोसौ खौ सैथो दाननि जोबथा खालाराव जोङो ओ थुखैनाय जायो। मोसौ थुखैनो थाखाय जोंनो फार्स्टआवनो बिदिनो ओ फिथाइ ओ जेनबा फान्थाव हालदै बिदिनो ओ बायदि बायदि फोर माबानानै जोङो थुखैनाय जायो मोसौखौ आरो जों सारायनि एबा थौनि हांगारफोरखौ ओ हखनानै जोङो मोसौनि बिखुङाव फोननाय जायो आरो आरो थुखैहैनाय जायो। ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव मोसौ खौ बायदिहाय थुखैनाय जायो एसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो मोखौखो जेब्ला बैसागुखौ आं एसे आगोलाव मानसिनिखौ गिबियाव बुंग्रोनाय जादोंमोन सरि नों थां
औ औ नोंथां।
ओनसोलावबो बेबायदिनो मोखौखौ जेब्ला बैसागुनिफार गिबि याव जेनेबा जिब जुनारनि मोसौनि बायदिसिना बैसागु थाग्रोयो बेयाव जों दिगिलेवाद दिगि लेथा बायदिसिना हाग्रानिफ्राय बुथुमनाय फिथाइ सामथाइ फान, फ्राव बायदिखौ हाफ्लेनानै ला ग्रोयो जेब्ला जों बेखौ हरसे सिगांनो, ओ ओ लाहार फाहार खालामनानै दोननाय जायो नोंथां, जेब्ला जों फुङो फुं जायो अब्ला जों, फुङावनो, आलारि बाद जामबाखौ औवा जोंनि मोनस
औ
बो फुजियो मोसौ गामिफोराव,
औ औ नंगौ,
खौआसो जोंनि थांना थानायनि गोबां सिगां गोदोनिफ्रायनो राहा होबोबाय आइमोखौ जों हालेवबोबाय बायदिसिना गाइखेर आरि मोनजाबाय, बेनिखायनो मोखौखौ जोङो, बोसोराव मोन से, औ गोदान बोसोराव मोनसे जों, जेब्ला फिसा बारायबाय थाथों बायदिसिना होननानै, आरो मोसौ बलदफोरखौ बायदिसि दा मोजाङै थाथों हालेवनो थाथों मोजाङै देरथों बेबायदि साननानै जोङो, फुजिनाय जायो। जायखौ जों फुजिनायनि लाहार फाहार, खालामनाय जानायाव जों मोखौखौ फुङावनो आलारि बाथि बायदिसिना सा ओ बारि फोर, खिददिर गलि मोसौ गलि बायदि खिनायाव सावनानै ओ खुलुमनाय जायो आरो दैसा होनानै मोखौ, खौ जोङो गिबियावनो हांगार बा बायदिसिना हांगार बायदिसिना इदि दागो दागो मोखौनि खोमोन मोखौनि, अ गासै मोदोमफ्रावनो फोनना होजोबो आरो ओ दिगि लेथा बायदिसि ना ओ हाग्रानि बायदिसिना हानानै जोङो लावथिजों इ‌ खोमायाव ओ बुज्राब आनि मोननाय ओ दिगिलिता बाय सि डि सि फोरजों सारै सारै लानानै थाङो आ रो हाखर बा बैबा दैमाफोराव मोजाङै थुखैहैनानै ओ बेखौ जोङो मोजाङै थु खैस्रनानै जोङो बेयाव जोङो बायदिसिना फान्थाव बायदिसि ना लांनायखौ नाहैनाय जायो नोंथां नोंथाङा आंनि बुंनायखौ खोनादों ना?
औ औ खोनादों नोंथां मोजाङैनो।
हेलौ नोंथां औ नोंथाङा आंनि बुंनायखौ खोनानायाव एसे प्रब्लेम मोनदों नामा नोंथां? हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां हेल नोंथां। ओ बिदिब्ला नोंथाङा आंनि माथोखो खोना‌ ओ आंनि